औ खोनादों
औ खोनादोंना आब'?
औ खोनादों दे बिनानाव बुं
दा ओरैनो मा खालामबाय दं आब'?
आं दा जिरायनानै दङ बिनानाव
औ दा ओरैनो दङब्ला जे बर'फ्रा हाग्रा बंग्रानिफ्राय मैगं थाइगं एम्फौ एनला बुथुमनानै जानायनि बागायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना
औ औ सावराय जागोन बिनानाव
औ दे बिदिब्ला जागायनसै मा होनो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय बायदिसिना बुथुमना जाबोयो नङा होमबा
औ जायोमोन
जबा बुथुमनानै जाबोनो हायो आब'आ एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन जोंनाथ' गोदो गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां हाग्रा बंग्रानि मैगं बुथुमनानै जायो नङा होमबा
औ
जेरैहाय जोंना बुंनांगोन खेरा दाफ'नि खेरा दाफ'नियाथ' दाउ बेदरदों जानो जोबोद गोथाव नङा होमबा ओरैनोबो आलुफोर जों दानो जोबोद गोथाव आरो जोंना बुंनांगोन थास' आइथें दाथ' थास' आथेंनि बोथोर नङा होमबा थास' बिबार थास' आइथें नङा होमबा आरो थास' बि ओ थास' बेदर जायो आरो मानिमुनि औ अ थास'नि गासिबो बाहागो खौनो जाजोबो माथ्र' रोदा खो ल'सो जानाय जाया औ मेसें बोथोराव मोननाय मानिमुनि आ मानि मुनि फिसा गेदेर आरो खांसिंसिं खांसिं सा बेबादिनो जोंनिआ बहल बहलफ्राबोथ' हाग्रायाव औ खुदुनाफोरखौ जों जायो
औ
आरो जोंना अन्थाइ बाजाबफ्राबोथ' हाग्रायाव मोनो बिफोरखौ जायो आरो जारिमा जारिमाखौबो जोङो जायो खारदै महरै नङा होमबा आरो लाथा औ लाथ बेफोरखौ जायो मान्दिया औ-औ खिफि बेन्दोंफोरखौ जायो आरो जोङो मान्देफोरखौ जायो आरो सिफु सिबुं मेगं बेफोरखौबो जोबोद खानानै जाफैयो एवनानै जायो औ माइबारिफ्राव थायो गो बांनो औ सिबुं मैगंफ्राबो जोबोद गोथाव आरो मान दिया मैगङाबो जोबोद गोथाव नङा होमबा
औ
खारदैफोरावबो होनानै जायो बेफोरखौ बिनि बिजौफोरखौ बिलाइफोरखौ नङा होमबा
औ हाग्रा बंग्रानिफ्राय गोबां मेगं थाइगं मोननो हायो नङा होमबा
औ आरो नोंथाङा बुंदों हाग्रा बंग्रायाव मोननाय एम्फौ एनलाफोर ना ओ जोंना ना हांख्रायखौथ' गोदो गोदायनिफायनो गुरनानै जाबोदों आरो आथिखालावबो जाबोगासि नो दङ औ जेरैहाय गांजेमा खांख्राइ ना साम' इंखावरि बेफोरबायदिखौ माने हमनानै गोबां जाबोयो आरो बाजारफ्रावबो फानो गोदोयै फानोमोन आरो आथिखालावथ' आथिखालावथ' गैयानो बुंजा बुंनांगोन नङा होमबा गांजेमानि गांजेमानि बिबाङा औ गांजेमानि बिबाङा जोबोद खमसै आथिखालाव गांजेमाया माफा गांजेमायावनो ओ नैजि रां बाजि रां बेफोरबायदि जालांदों नङा होमबा जुदि मोनोब्लाबो मासे मानै मोनोब्लाबो औ आरो खांख्रायफोरा औलाय औ बुं
होनो हारसिङाव जावना मोननाय गुसेंग्रा नाखौ जायो नङा होमबा दानि आं गुसेंग्राफोरखौबो बारा मोननो थांला माथो न'
औ औ मोनलिया आरो जोङो बुंनांगोन बै बोरबाय सायाव बिरथिंनाय बोरबाय बेफोरखौ खौबो जोङो गोदो जोबोद जायोमोन नङा होमबा औ दा नोंथाङा बुंनाय बे गुसेंग्रा गुसेंग्राखौबो गोबां जावनानै जायो फानोबो
ओ
औ दा जोङो बेफोरखौ जोङो ना खांख्राइ हमनाया जोंना जेखाइजों बांसिन गुरनानै मोनो आइजोफ्रा आरो जोङो हरफ्राव जोङो सेन साना दोनो बेसेनाव हराव नांनानै थानायखौ जोङो फुङावनो नायना लाबोनानै न'आव सायनानै जोङो जाफैनाय जायो संनानै नङा होमबा
औ औ
बहाबा खारदै ओंख्रिजों जानाय जायो बहाबा बाथोन जानाय जायो। बहाबा आरो टेब टेब संनानै जानाय जायो। बहाबा आरो जोङो रदब औ बबबा एवथाबनानै जानाय जायो एवस्रेबनानै बेबायदिनो सावनानैबो जोंङ जायो मेनानैबो जायो नङा होमबा नेनानै जानाया जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो फै औ औ गोदो गोदायनो जा बोनाय मोनसे बेबो जानाय खाजा आरोना एंगारजायै।
गोदो गोदायनि आबै आबौफोरा बांसिन बिदिसो जायोमोन ना।
औ आरो नाफ्राथ जोंना गोबां गोबां न'स गारो बालाबोथिया थुरायना आरो मागुर ना मागुर आरो गोरिना सेंना औ फिथिख्रि ना बिदिनो मा होनगोन बेखौ
थुरि ना ना खांखिलाा बायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि ना मोनो
औ ना खांखिला औ बेफोर गोबां दङ आरोना बेबायदिनो गु औ गोदोथ' जोबोद गुरबानो मोनोमोन दसे थांब्लानो मोनोमोन आथिखालावथ' बेफोरबायदि नायानो गैलिया नङा होमबा? नानि बिबाङा खम जाबोबाय आरो औ दा औ दा नानि बिबाङा खम जानाय लोगो लोगोनो जों बुंनो नांगोन बेनि जाहोनखौ बियो गोबां ट्रेक्टरफोरजों गोबां ट्रेक्टरफोरजों हालेवनायनि जाहोनाव नानि बिबाङा नाफोरा जनानै बा नाया हाब्रुजों फबसिन जानानै थैयो थैनानै बेनि बिबाङा खम जालाङो
औ बारायनो मोना
औ औ
अखानि बिबाङाबो एसे खम जाबोबाय
औ खम जाबाय लोमसारनानै थांनो मोनला आरो दाना बिदै बिदै गोनां नाफोरखौनो बोखांनानै जायो बिनि जाहोनाव जोंना फिसाफ्रा खम जालांबाय बेनिखायनो नानि बिबाङा खम जाबाय औ गोबां माने माखासे माखासे नाफोरखौ हमनानै फानहैयो फाननायनि जाहोनावबो जोंना नानि बिबाङा जोबनो हमबाय आरो ना आरो कारेन्ट सर्ट औ बिगियानारि आदबजों दिहुनाय बे कारेन्ट बे कारेन्टनि सर्टबो होनानै गोबां जायो दाना नाफोरखौ थैजोबो नालाय नानि बिबाङा खम जालांबाय बिनि जाहोनावनो साम'फोराबो गैला साम'फोराबो गोदो गोबां दङमोन एसे हब्लानो मोनोमोन आथिखालाव गैलानोखाना
बे ए थाय लगाय आरो
दे बिनानावा एसे बुंनानै होदो
औ मा होनो ओ बर'फोरा हाग्रा बंग्रानि एम्फौ एनला बुथुमना जानायाव गोबां रोखोमनि दङ जेरै बोरबाय ओरै लाथाखौबो बर'फोरनि मोनसे जानाय आदार नङा होमबा गुदि
औ औ
एम्फौ लाथाया गिबियावनो फार्स्ट बेखौबो हाग्रानिफ्रायनो बुथुमना लाबोनाय जायो नङा हबा लाबोनानै न'आव फिसिनानै फिसा ओंखार होनानै बे खौनो गोमोन खालामनानै गोदोनि